हेलौ
औ खोनादों ना नों
औ औ नोंथाङा खोनादों ना
औ थारैनो खोनादों नोंथां
औ नोंथां ओ नोंथांनिखौबो खोनाफैदों ओ नोंथां ओ गोजोन बेलासे समनि नोंथांनिसिम आंनि फ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय नोंथां
औ औ। आंनिफ्रायबो बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ। नोंथाङा दायो सम दङब्ला जोंनि आयदानि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम
औ औ। थारैनो सम दोङो नोंथां नोंथाङा जि आयदानि सायाव सावरायनो सानदों बे आयदायाव सावरायनो हागोन नोंथां।
औ नोंथां दायो जोङो आबादनि सायाव एसे सावरायनो सावरायनोसै आरो ना नोंथां।
औ औ थारैनो नोंथां सावरायनो हागोन
नोंथाङ अब्ला आङो आं बुंग्रोनोसै नामा नोंथां।
औ औ थारैनो बुंजागोन नों
औ। आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो गोबां आबादखौ बुजिनाय जायो जेरै जोङो मोनसेल' आबादखौ मावनाय जाया जेरै गोबां दङो एसे आं बुंथिनानै होनि जेरै जोङो माइ माइनि आबाद जोंनो जोंनि जिउनि थाखाय माइनि आबादा गाहायथार मानो होननानै थानोब्ला जोङो। ओंखाम जानानै थांनानै थायो जोङो माइनि फ्रायसो ओंखामखौ मोननो हायो जोङो। ओ ओंखाम ब माइखौ ओंखाम बनायनो थाखाय जोङो। ओ ओं माइ माइखौहाय सौनानैहाय सो जों माइरं मोनो बिनि उनावसो जोङो संनानैहाय ओ संनानैहाय ओंखाम मोनो मोननानैहाय जोङो बेखौ जानो हायो जों बेखौ जानानैहाय थांनानै था थानो हायो आरोना नोंथां ओ बिदिनो जों गोब गोबां आबाद मावो जेरैहाय जोगोनारनि ओ लाव आरो। ओ आलु बिदिनो गोबां ओ बिनि सा बिनि गेजेरावनो आं नोंथांनो ओ माइनि आबाद नि सायाव सा बुंथिनानै होनायसै मानोना होननानै बुङोब्ला दानि बोथोराबोथ' दैज्लाङानो जों दैज्लां बोथोराव माइनि आबाद खौनो बांसिन मावो बेनिखायनो आं नोंथांनो एसे ओ माइनि आबादनि सायाव एसे बुंथिना होनोसै आरो नोंथां
औ-औ थारैनो बुंथिनो हागोन नोंथां।
आ ओ ओ जों माइनि आबाद मावनो थाखाय ओ जोंनो माइग्लिनि गोनांथि जायो। जों बे माइग्लिउखौहाय ओ हाथाय बाजारनिफ्राय एबा न'आवनो दोनखानाय ओ से बोसोरनि आगोल न'आवनो दोनखानाय दुलियाव बा ओ ओ बाख्रियावहाय दोननायखौ जोङो दिहुननानैहाय फाथोननि बस्थायावहाय सोनानैहाय गोरा खाथेनानैहाय ओ लानानैहाय दैयाव सोमनानै ओ जों सोमनाय जायो। जों आ बिदिनो गोबां रोखोमनि ओ माइ आबाद मावनाय जायो जेरैहाय जोङो रनजित दं जोसा माइब्रा दं ओ जंग बन्दु बिदिनो गोबां रोखोमनि माइ माइ माइनि मुं दोङो बिदिनो जोङो ओ ओ माइनि आबादखौ माबायदि मावो एसे बुंनोसै आरो जेब्ला दैयाव सोमनानै सोमो अब्ला हरसे दोननानैहाय जोङो बेनि अखा बेनि सानावहाय जोङो थिखांनाय जायो आरोना नोंथां जोङो बोर रियाव आरो जोङो जों फुख्रियाव सोमो
औ औ
मानो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ दैमायाव सोमनो हाया मानो होनोबा जोंना दैमानि दैया बोहैयोसो आरोना आं बेनिखायनो जों फुख्रियावसो सोमो बिदियोनो जोंङो सोमनानैहाय बोखांनाय जायो सोमनानै बोखांनायनि उनाव जोङो बेखौ न'आव लांफैनानै मोजां जायगायावहाय ओ लखब हैनानैहाय जोङो
औ औ
हायाव लखबनाय जायो जोङो बेखौ लखबनानैहाय जोङो ओ थास स' बिलाइजों एबा थालिर बिलाइजों खोबनानै दोननाय जायो। खोबनानै दोनोब्ला जोंहा ओ गाजा बेरनाय बेरो अब्ला जोङो थु ओ फोथारखौहाय हालेवनाय जायो बेखौ जोङो ओ औ ट्रेक्टरजों हालेवनाय जायो आथिखालाव जोङो मोसौजों हालेवनाय हालेवनाय नुनो मोना आरोना नोंथां गोदो गोदोहाय जोङो ट्रेक्टरजोंनो गोदो गोदायहाय जोङो मोसौजोंनो आलि एवोमोनो नों थां ओ
नंगौ नोंथां
औ दायो ट्रेक्टरजोंनो हालेवो हालेवनानै जोङो गिबियावनो जोङो ओ सामार होनानैहाय ओ उनावहाय खारायनानैहाय आरो जोङो खनसे हाल एवबावनाय जायो। बेनि उनावहाय जोंङो हाया जेब्ला दोलो दोलो जायो अब्ला जोङो ओ खोथियाखौ फोनो हानाय जायो ओ फोनायनि उनावहाय जोङो दान ओ फरायनायनि उनावहाय जोङो दान खावसे बा दानसे बिदि बिदि थानानैहाय जों खोथियाखौ फुनो हानाय जायो जेब्ला खोथिया फुनो हानाय जायो अब्ला जों माइ गायनो थाखाय ओ हालेवनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां
आरो जोङो ओ माइखौहाय ओ बिदिनो आयजोफोरानो गायनाय जायो फुनाय जायो आरो ना नों थां औ नोंथांमोननियावहाय मा मा आबाद मावनाय जायो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां ओ थारैनो आबादनि सोमोन्दै नोंथाङा जोबोद मोजाङैनो फोरमायलांनानै होबाय नोंथां ओ जोंनाथ' आबाद होनोब्ला जोंनाव बर' सुबुंफोराहाय ओ गोबां आबादखौनो मावो आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो ओ दैज्लांनि आबाद बा जोङो मेसेंनि आबाद बेबायदिनोहाय जोंना बर' सुबुंफोरा गोबां रोखोमनि आबाद मावनानै जायो आरोना नोंथां। ओ बेनि मादावनो जोङो दैज्लाङाव मा मा आबाद मावो होनोब्ला ओ जोंना बोसोराव जानो थाखाय ओ जोंनो गिबियावनो जोङो बर' सु सुबुंफोरा माइ आबाद मावनायखौ जोङो नुग्रोयो आरोना नोंथां औ बेबायदिनोहाय जोङो माइ आबाद खौ माबोरैहाय मावनो होनोब्ला नोंथाङानो दहायसो फोरमायना होखां होलांखाबाय नोंथां बेनिनो आङो नोंथांनोबो फंनैसो माइ आबादनि बागै ओ फोरमायनानै होलांबावनोसै आरोना नों थां ओ गिबियावनो जोंनो माइ आबाद मावनो थाखाय ओ जोंना माइनि जोलै जोलैनि गोनांथि जायो आरोना नोंथां जायखौ जोङो बुङो माइज्लि ओ जोङो बे जोलैखौहाय मायाव मोनगोन होनोब्ला जोङो गिबियावनो ओ बाजारबा जोङो गलाफोरावहाय ओ नार्सारिफोरनिफ्राय जोङो बायनानै लायनांगोन आरो ना नोंथां ओ नोङाब्ला जोङो बे बोसोरसे सिगां मावनानै दोनखानाय माइखौबो जोङो माइज्लि महरै दोननाय खौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ
बेनि उनावहाय जोङो बेफोर बिबदिनो बे फ फख्रियाव फाथोनि बस्था बा जोङो प्लास्टिकनि बस्थायाव सोमनानै दोननांगोन आरोना नोंथां नांगौ रोखोमनि जेरैहाय जोंनो हाया बिगा बा बा सय बिगा बा जोङो जेरैहाय बिगासे हायाव फाल्लानै खरि जोङो सोमनाय खौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां बेबायदिनो सोमनानैहाय जोङो बेखौ हरसेबा हरनैनि थाखाय जोङो दैयाव दोननानै बेखौ आरोबाव ओ बोखांनानै जोङो ओ बोरियावहाय हरसे दोननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां जाहाथे बिनिफ्राय गाजा ओंखारनाय जायो आरोना नोंथां जेब्लाना बियो गाजा ओंखारगोन अब्लाना जोङो बेबायदिनो दुब्लि फोथाराव थांनानै ओ हालेवो आरोना नोंथां जेराव खोथिया फोगोन बेयाव जोङो मोजांनो हालेवना लाग्रोनांगोन जेरैहाय जोङो ट्रेक्टर बा जोङो गोदो गोदायथ मोसौजोंसों हालेवोन नङा होमबा नोंथां बेबायदिनोहाय जोङो मोसौजों बा ट्रेक्टरजों हालेवनानै जोङो गिबियावनो बे सोमना दोननाय माइलिखौ बोखांनानैबा जोङो ओ द न'आव लांखाना दोननायखौ बस्थायाव सोनानै जोङो गाजा हरबा बेखौ दुब्लि फारसे फोनो लाङो आरोना नोंथां ओ बेखौहाय जोङो खेरखा बा माखासे दोनग्रा आइजेङाव लानानै बेबायदिनो समान हाखौ मैजों समान खालामनानै जोङो सारफाव सारफाव होनाय जायो आरोना नोंथां बेनिफ्राय जे सारफावनानै बियो जेब्लाना ओ सानब्रै बा सानबासो जागोन अब्लाना बेनिफ्राय ओ खिलिजन्नो हमो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो बेबायदिनो ओ दानसेसो जाबा बियो ओ फुजानो हानाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय जोङो दानसेसो जाबा ओ गामिनिनो आइजो माहारि बा जोङो बेबायदिनो हिन्जावसा सिख्लाफोरखौहाय जोङो लेंनानैहाय खोथिया फुनो लाङो आरोना नोंथां गोदो गोदायथ जोंना सावरि बादालि जानाय दंमोन नाथाय जोङो दानि आथिखाल मुगायाव ओ हाजिरा लेंनायखौ नुनो मोनसै आरोना नोंथां बेबायदिनो जोङो जेब्लाना खोथियाखौ फुनो जागोन अब्लाना जोङो बिसोरखौ लेंनानै बेबायदिनो खोथिया खानो थाखाय मुथि खाननो थाखाय जोंनो ओ औवानिनो थेगल बा जोङो थोरि हाग्रा बा जोङो गयनि दखना बायदिखौ जिरनानैहाय जोङो गिबियावनो ओ मुथ माहोनो माइखौहाय जोङो खोथियाखौ मुथि मुथि खानाय जायो आरोना नोंथां। मानोखायो होनोब्ला जोङो बेखौ लांनोबो मोजां जागोन बा जोङो माइ गायनायावहाय आलाय सिलायबो जाया होमबानिया बेबायदिनि थाखाय ओंखायनो जोंना मुरथि खानानैहाय बेबायदिनोहाय जेब्ला जि जायगायाव माइखौ गायगोन बेयाव जोङो साननै सानथामनि सिगांनो आलि दानग्रो ना लानांगोन। बेनि उनाव जोङो एखांनायनि उनाव आलि खोनांगोन आरो ना नोंथां आलि खोखांनानै आरोबाव खनसे जोङो दोलो दोलो एवनानैहायसो बेयाव माइखौ गायनाय जायो आरो ना नोंथां बेबायदिनोहाय जोङो जेलाना माइ गायखांगोन अब्लाना न'निनो आइजो माहारिफोरा हालुथिनायनि नामाव हाल जांख्रा जानायखौ जोङो गोदो गोदाय नुनो मोनोमोन आरो। ना नोंथां
औ नंगौ
नाथाय जोङो दा आथिखाल मुगायाव नायनो थायो नुयोबोला जोङो थाङोबोला जोंना दा आथिखाल मुगायावहाय हाल जांख्राखौ जोङो नुनो मोनला आरो ना नोंथां। दडाइरेक्ट जोङो माइ गायखांब्ला न'नि आइजोफोरखौहाय माइनाव लाबोनानै न'आव दोनफैनायखौल' जोङो नुनो मोनसै आरो ना नोंथां। ओ बेबायदिनोहाय जोंनि हालामावहाय माइ आबादखौ मावनाय जायो। आरो बेनि अनगायै जोंना मेसें बोथोराव बा जोङो बेबायदिनो दैज्लां बोथोराव गो गोबां मैगंनि आबाद मावबावो आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो जोगोनारनि आबाद बा जोङो दैज्लांनि जोगोनार दैज्लांनि खुमग्रा दैज्लांनि पानिलाव बा जोङो दैज्लांनि मुला लाइ दानि मुगायावबो जोंना गोबांखौनो बेबायदि न' बानायनानैहाय दैज्लाङावबो लाइ लाफानि आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनसै। बिदि आरो ना नोंथां ओ बेनि अनगायै जों मेसें बोथोराव मा मा आबाद मावो होनोब्ला जेरैहाय जोंना बेबायदिनो दोङो मुला लाइ लाफा बेसर मथर बेबायदिनोहाय गोबां रोखोमनि जोंनिया दैज्लां बोथोरावबो माइ आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो ना नोंथां बेबायदिनोहाय जोंना लाइ मुलानि आबाद मावनानैबो जोङो गावनि न'खरखौ सामलायलांनो हायो। बा जोङो बेबायदिनो माइ आबाद मावखांनायनि उनावहाय जेब्ला मेसें बोथोर सफैगोन अब्ला जोङो हाग्राफोरखौ साफा सुफा खालामनानैहाय बेसर आबाद फोनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरोना नोंथां जोङो दानि मुगायावबो गोबां सुबुंखौनो बेबायदिनो बेसरनि आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां औ बिदिब्ला नोंथां ओ जोंना समाबो जाबाय ओ नोंथांजों आबादनि सोमोन्दै सावरायनो मोननानै आङो जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय नोंथां माखासे मिथियै बाथ्राफोरखौ नोंथांनिफ्राय मोनथिनो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय बावहरनाय थाबाय नोंथांनिफ्रायबो आङो मोनथिनो मोनै बाथ्राफोरखौ मोनथिनानैहाय गोजोननाय मोन्दों नोंथां साबायखर नों
नोंगौ नोंथां
औ
दाननोबो रोंला इयो।